नोंथां खोनादों?
हेलौ खोनादों?
औ खोनादो नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा ओ खबरा मोजां ना?
दासान्दिथ' आं मोजाङैनो दं।
औ अब्ला जि बोथोर बोथोरफोराबो थिगैनो दङ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
अब्ला औ अब्ला नोंथांजों ओ मोनसे बाथ्रा सावरायजागोन नङा होमबा?
नंगौ औ
मोनसे ओ नोंथांनि ओ मोनसे आङो जि माने सोंनाय ओ बे खौ आङो सोंनो सानदों औ। जोङो नङा होमब्ला ओ नैबे जि बोथोरजों नोङा बा जों बोथोर बोथोरजों बा जों आबाद। जों नङा होमबा आबाद एबा बोथोरजों जों सोमोन्दो लाखिनानै जों गोबां मा खालामो जोङो ओ बायदिसिना जोङो फोरबोफोर फालियो नङा होमबा औ। बिनि गेजेरावनो जोङो ओ मोनसे फोरबोखौ आं नोंथांमोननि नोंथांमोननि गामियाव माबायदिहाय ओ नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव माने माबायदिहाय बेखौ फालिनाय जायो आं बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो थाखाय नोंथांनाव बेखौ सोंनाय जागोन। नंगौ आरो बे ओ फोरबोनि मुङानो जाहैबाय जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो। जेरै नांगोल जांख्रा नङा होमब्ला? नंगौ औ। जों नांगोल जांख्रा होननानै ओ जोङो मिथियो आरो बै नांगोल जांख्राखौ जोङो माबायदि समाव आरो माबोरै बेखौ फालिनाय जायो आरो आथिखालावबो बे फालिनाया मा माने माबायदिहाय फालिबोगासिनो दं नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायगोन नामा? औ नोंथां नोंथांनि सोंलुआ जोबोद मोजां औ।
आथिखालाव बा गोदो उन जों उन्दैनिफ्रायनो जिथुुबा
जिथुबा नुबोबाय थादों जों हालि जांख्रा औ नंगौ हाल जांख्रा जायखौ जोङो नांगोल जांख्रा होननानै बुङो औ नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्रा
गावबाव ओनसोल लायै ओनसोल लायै गावबा गाव ओ बेखौ बुंलायो वार्ड दङ।
औ नंगौ आदा आदा जायो। नंगौ थारैनो। जोंनि ओनसोलावबो बेखौ हाल जांख्राखौनो होननाय जायो। औ नंगौ।
नंगौ बेयो जाबाय ओ न'खर मोनसेया बिथां बिथांमोना जेसेबां हा दं बिथांमोननि न'आवहा बा आबाद थिलि दङ बे आबाद थिलिखौ माइ गबाय गायजोब
औ नंगौ। जायखबा माइखौ बिसोरो बिथांमोना गायजोबो गायखांनायनि उनाव जोबथा माइ गायनाय जायो बेखौनो हालजांख्रा होनो नङा होमबा? औ नंगौ। बेहाय
बिथांमोना बोसोरसे एफा गरमाव बा गुदुङाव अखा जा सान्दुं जा एफा खस्थ' खालामनानै हाल एवनानै खोथिया फुनानै माइ गायनानै एफा खस्थ' खालामनानै बिथांमोना ओ आबादखौ मावो। होफोजोबो बा बैखालि बिसोरहा जोबथा बिथांमोनहा जोबथा हालेवनाय बा माइ गायनाय जायो आरो बे
गायनायनाय जायो आरो बे सानखालि बेखौनो हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो। औ नंगौ। बे खालि बिथांमोना रंजा खुसियै
बा माइ गायनाय बा हालेवनायखौ रंजा खुसियै बिथांमोना हाब्रु फोनलायनानै गावबा गाव हाब्रु फोनलायो आरोना मोखाङाव
मोखाङाव मोदोमाव हाब्रु सारलायो। औ बेबायदि एसे रंजानायबो जायो। देमालि बा गेलेनाय रंजानाय बेबायदि
बिसोरो बे हाल जांग्राखौ फोजोबनाय जायो। आरो रंजानानै आरो न'आव थांनानै बिथांमोना बेदर बा ओंखाम मोजां बा बेदरखौ बुथारनानै बा अमा दाउ बिदि बेदर जायो आरो मोजाङैखाय एसे आरो जोंहा
जोंहा बर' हारियावथ' दंखायो नालाय एसे ओ जों गाव न'खरावनो जौ बानायो जौ गिसि होनना बुङो। औ नंगौ। माइब्रानिबो जौ बानायो जोङो औ नंगौ बेफोरखौबो एसे लोंनानै रंजानाय जायो आरो न'खरावहा औ नंगौ आं मिथिनांगौ बेखिनिखौ आरो नोंथाङा माबाफोर मोनथियोबा एसे दाजाब देरनो हागोन। औ नंगौ ओ आं बेखौनो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों। जेब्लानाखि माने हाल जांख्राखौ बा नांगोल जांख्राखौ जोङो फालिनाय जायो बा बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो बे फोरबोखौ ओ जोङो आबादनि जि थिलि आबाद थिलियावनो जों बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। आरो बेखौ औ एसे माने फोथायथि दङ होननानै आं बेखौ ओ मोनथिनो मोननाय जायो आरो। जेब्लानाखि माने बै नांगोल जांख्रााखलि
नंगौ।
नङा होमब्ला नांगोल जांख्रा खालि जोंनिया मा जायो थास' बेदर नङा होमबा बै थास'बेदरा थारुन बेदर बै थारुन बेदरफोरखौबो जानाय मोनसे थारुन बेदरफोरखौबो जानाय मोनसे नेम दं होननानै बेखौ मिथिनाय जायो आरो बे जानाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दङना गैया
थास' गोथां बेदरखौ जायो
औ बेखौ माने बैदिनखालि माने जेब्लानाखि माने आबाद फोथारनि जिखिनि गायनाय फुनाय जेसेबांखि खस्थ' खालामनानै बियो मोनसे माने जोबनाय जायो नङा होमब्ला बे जोब नायाव गासैबो रंजायो आरो बिसोर हाब्रु साब्रु फुनलायनानै लंजायो होननानै बुंदों नों थाङाबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो हाब्रु फोननानै नाय बेफोरबायदि माने जोबनायनि उनाव बेफोरबायदिखौ बानायनाय जायो आरो बेनि उनावनो आं नोंथांनाव बेखौ मिथिनो लुबैदों बा बै जि थारुन बेदर बे थारुन बेदरखौबो बैदिनखालि माने संनानै जायो होननाय खोनादों
औ जायो नामा आं बेखौ बारा मोनथि
आं बेखौ बारा मोनथिला आं औ नंगौ खोथाया नोंथां बुंनाया नंगौ आं जोंनि न'खरावथ' आं जानाय नुवाखै नाथाय दस्रा आलदा न'खरखौ ज हैैनोामा आं बेखौ मिथिला अ नंगौ नंगौ बे मा ने बे थारुन बेदरखौ जानाय जायो होननानै बे खौ जानाय जायो माने गोदो गोदायनि बे जाबोदों होननानै मिथि नो मोननाय जायो आरो बेखौ नाथाय मानि थाखाय बेखौ एसेबां माने जानाय जायो बेखौ थारैनो आंबो मोजाङै बेखौ मिथिया अब्लाबो माने बेखौ माने थारुन बेदरखौ जानाय होननानै बा नांगोल जांखााखलि बेखौ जोबथि सानाव बेखौ जानाय जायो होननानै
औ आरो मोसौफोरखौ मोजाङै थुखैयो जायथुबा जों मोसौजोंनो हालेवबो नालाय गोदो दानाथ' आथिखालावहा मोसौजों हालेवनाया खमिबाय आथि
औ नंगौे टेक्टरजोंसो हालेवो औ नंगौ बेबायदिनो
नेम खान्थि बाददियैब्ला मोसौआथ' जोबोद खस्थ' मोनबोयो मोसौआबो मानसिजों लोगोसे हालेवनायावफोरावहा बेबायदिनो मोसौखौबो मोजाङै थुखैनानै नै मानानै मोजां आदार जाहैयो आरो जोंनि ओनसोलाव हाल हालजां
औ नंगौ बे थारैनो नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आथ थिखालाव मोसौजों जि हालेवनाय बे हालेवनायखौ गोबां खम नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोंना मोसौनि जि मोसौ फिसिनाय बे मोसौ फिसिनायाबो जोंहा गोबां खमायलांबाय बिनि थाखायनो जोंहादि मोसौ मोसौजों हालेवनाय बे मोसौजों मोसौजों हालेवनायखौ जों दिनैसिम ओ एसेबां मानि माने दङोलाबो बे माने खायसे न'खरनियाव मोसौ दं आरो खायसे न'खरनियाव बेनो मोसौ गैया। बिनि थाखाय जोङो मोसौजों हालेवनायखौ ओ नुुनोनो मोना होननानै बुंजायो।
नोंगौ
नैबे समाव जुदि बेफोरबादि मोसौनि जि हालेवनाया गैयाब्ला जोंनियाव बैफोरबायदि जि फोरबो बे फोरबोफोरा माने ओ थागोन ना थाया बेखौ उन समावसो माने मिथिसिगोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ आथिखालावथ' ओ एसे एसे गोदोनि फोरबोफ्रा
दा एसे खमिलांनायखौ नुनो मोनबोदों जों दानिया, बेनो हालदांख्रायाव नै दा जों सावरायनाय बायदि गुबै जाहोनानो जाबाय हालजांख्रा।
याव हाल हानै बा हाल नामानो मुंजोंनो मोनथि हाल हाल एवनाय नंगौ ना नङा औ हाल एवनायजों जों ओ गोदोनि दोरोङारि बा ओ गोदोनि गोजाम नेमखान्थि बायदियहै मोसौजोंनो हालेवोमोन दा बेबायदिनो मोसौखौ ओ हालेवनाय नुनो मोना आथिखालाव जों टेक्टरजोंनो एवो थेवब्लाबो बेनि एसे गोहोमा एसे खमायलांगोन नामा इयुनावहा आं बेखौ सानो मानोना हाल जां आ जानो होनबा दा आथिखालाव बांसिनानो मेसिनारि जिनिस खौ बाहायनाय नुनो मोनदों जों माइ हानायखौनो होन बा माइ गायनायखौनो होन हालेवनायखौनो होन खोथिया फोनायखौनो होन आथिखालावथ' माइ गायग्रा मेसिनबो फैबाय। दा बेबायदिहै औ बेबायदिहै जों मेसिनफोरखौ बा दानि गोदो बिगियानारि गोनोखोआरि मुगानि आइजेंफोरखौ बाहायनानै जों माइ गायोबा बा माइ खोथिया फुयोबा बा आल हाल एवोबा बेबायदि बेहाय जोंनि इयुनावहाय हालजांख्राखौ जों इयुनाव नुगोनना नुवा जों बेखौ एसे गोनो गोथो जाना दं दायो आथिखाल जुगावहा आं बेखौ सानो आरो बे औ बे हाल जांख्रा होननाय बे जोंनि रंजानाय खुसियै बे
औ थारैनो नंगौ नोंथां नाथ बेफोरबायदि जि ओ नांगोल जां फ्राबा जोंनि जि ओ जोंहा जि माइ हानायाव बाहायो जोंहा खासि नङा होमब्ला गोदो गोदाय जोंहा जि खासियै जांख्राबो फालिनाय जायोमोन। ओ जेब्लानाखि माने माइ हानाया जोब्बाय अब्ला जों खासिया खासि माने जांख्रा आरो लोगोसेनो नैबे हालेवनाया जोबनायनि उनाव जों हाल जांख्रा होननानै फालियो बा नांगोल जांख्रा नांगोलजोंनो ब माने माइ आबादखौ जि मावोमोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बियो गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां, नंगौ आरो बे जिखिनि खमायलांनाय बे, खमायलांनायनि जि जाहोन बे जाहोनखौबो आं बेखौनो सानोदि आंनि साननाय बायदिब्ला, ओ नैबे समाव जोंहा माने गोबां जौगानांगौ नङा होमब्ला जोङो जुदि सानसे जुदि हालेवनो गोनां जायोब्ला जों मोसौजों हालेवनाय लोगो लोगो जों माने बेखौ माने गोबांखिनि माने हालेवनांगौखौ जों हानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टर बा माबा मोनसे, हालेवग्राजों बे हालेवोब्ला जों माने गोबां हाखौ जों मा एवनो हायो बे हिसाबै माने आथिखालाव जोंना मोसौनि जिखिनि बाहायनाय बे बाहायनायाबो खोब माने खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेयो माने आंनि जि मोन्दांथि, आंनि मोनदांथिसो बेयो नङा होमब्ला नोंथां,
नंगौ नोंथां बेनो ओ गुबै खोथाया बेनो जाहैबाय जों,
नोंथां औ जिखिनि मोनदांनाय बे आंनिसो मोनदांथि बेयो,
औ बेनो ओ गुबै खोथाया जाहैबाय जों गोदोनि जोंहा आजै आजौमोन आबै आबौमोन बा बिमा बिफा आइ आफामोना खुंबोबाय थानाय बा फालिबोबाय थानाय फोरबोफोरखौ जों इयुनावहा जों गाव
बा जोंनि इयुन उन समनि गथ'फोरा बा जोंनि इयुननि जेनेरेसनफ्राव बे बेफोर ओ फोरबोफोरखौ मानिबाय थानो बा फालिबाय थानो हागोन ना हाया बेखौनो आं सानदों दायो। औ नंगौ नोंथां ओ जि जोंनि जि सावरायनो लानाय बे आयदा बे आयदा हिसाबैथ' जों बेखौ माने उन समाव बियो ओ थाहैगोन ना थाहैया नङा होमब्ला बे माने एसे साननो गोनां जानानै फैयो। ओ अब्लाबो नोंथांजों दिनै जिखिनि जों सावरायबाय नङा होमब्ला, बे गासैबो थारैनो नं आरो नोंथांजों जि सावरायनो मोन्नानै आं खायसे बाथ्राफोरखौ जि मिथिनो गोनांं बेखौ मिथिना मोनबाय नङा होमब्ला नों
औ बेनो गुबै जाहोना दानिया दोरोङारि जिनिसफोर फैनायनि थाखाय मेसिनारि जिनिसफोर फैनायनि थाखाय जोंनि गुबै जोंनि गोदोनि, फुराना ओ फोर्बोफ्रा एसे जों फालिनायावहा
औ थारैनो नंगौ नोंथां अ दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनाय आयदा औ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नङा होमबा नोंथां? औ दे अब्ला नोंथांखौ आरो फिन उनाव लोगो मोनगोन होननानै आसा सा खालामबाय। औ नोंथां।
नोंथाङा दाननो हासिगोन फनखौ।